खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां। अ नोंथाङा दा मा खालामदों? आं दा नआवनो जिरायना दंथयो नोंथां।
औ आंबो दंथयो एरैनो
अ ओ दा नोंथांजों आं फिथाइ सामथाइनि बागै रायलायनो सानदों रायलायनो हागोन दा नोंथां औ दा नोंथाङा फिथाइ सामथाइ होनना बुङोब्ला सरासनस्रा। मा मा थाइखौ नोंथाङा मिथिगौ। एसे खोनथालाय नोंथां।
जेनेबा जेनेबा जोङो बेखौथ। ओ नफोरावबो गाय बिफां। बिफांखायो नालाय बे थेबो मोननो। बेनिफ्राय ओ बाहेरनिफ्राय फैनायबो मोनो। जेनेबा बाजाराव फाननाय औ बेफोरनि मादायाव फिथाइ सामथायाइफोरा जाहैबाय जोंना नआव मोननायफोरा लकेल बि। फोर जा-
औ
थाइजोव खान्थाल ओ लिसु बेनिफ्राय आथुकु बाहेरानि नासपथि आंगुर बेनिफ्राय आरो वाटारमेलन ड्रागन फ्रुइट बेबायदिनो। गोबां दोङो
औ
औ बेबायाददिनो जों लकेलनिखौ जायोब्ला हेलदिसिन जायो आरोना मानसिया बेनिफ्राय आरो बाहेरनिखौ जायोबा बे फोराव ओ मानो बा- बिसिनानो मुलि होनानैहाय। सो गोमोन खालामो नालाय एसे। आव एसे प्रब्लेम जायों आरो ना।
औ औ औ नंगौ नोंथां जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों अब्ला। फिथाइ सामथाइ जों फिथाइ सामथाइ मा मा औ जोङो खायसे गोबांखौनो माने फिथाइ सामथाइखौ जोङो न'आवनो मोननाय जायो। दा फिथाइ सामथाइ नै दा समाव फिथाइ सामथाइ जानाय बोथोर आमथिसुवा होनना बुङो। आमथिसुवा बे आमथिसुवायाव माने जोङो फिथाइ सामथाइ फोरखौ जानाय जायो। नङा होमबा? गामि गामिफ्राव आमथिसुवा फालिनायाव जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ जायो बयबो लाबलायनानै जमा जायो थानसालि मन्दिरफ्राव। अब्ला फिथाइ सामथाइ नोंथाङा फिथाइ सामथाइ जानायनि अनगायैबो फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों जों मा मुलाम्फा मोननो हागौ नोंथाङा एसे बुंनो हागौ ना।
जेनेबा बे फिथाइ सामथाइफोरखौ ओ फाननानैबो जोङो फैसा अब्लाबो फिथाइ सामथाइखौ जायोब्ला देहाफोराबो हेलदि जायो आरो ना नोंथां। नोंथां।
अ हेलदि जायो।
फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दा फि थाइ सामथाइ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गो बां फिथाइ साम थाइ जों आ जोंनो माने न'फोरावनो फिथाइ सामथाइ फिफांफोरखौ औ गायना जों फिथाइ हायो जेरैबाय थाइजौ, खान्थाल, सुमफ्राम गोबां थालिर गोबां दङ' नङा होमबा कमला आरो खायसेखौ जोङो गुबुन जायगानिफ्रायबो आ लानाय जायो बा गुबुन जायगाफ्राव मोननाय जायो खायसे फिथाइ सामथाइ फ्रा जोंनि जायगाफ्राव जाया। बेबायदिनो जोङो गुबुन जायगानिफ्रायबो जोङो बाजारफ्राव मोननानै बेखौ जानाय बायनानै नाथाय आंबो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे आ गुबुन जायगानिफ्रा माने ओ गोबां मुलै केमिकेल मोजांनि थाखाय केमिकेल होनाय जानो हागौ नाथाय बेफोरो देहानि थाखाय खहा जायो बा देहानि थाखाय हानिकारक। बेखायनो न'आवनो गायनानै न'निनो फिथाइ सामथाइफोरखौ जाबोला मोजां जायो देहाफ्रा। बेमार आजारनिफ्राय जानगाराव थानो हायो आरो फिथाइ साम थाइनिफ्राय जोङो जानायनि अनगायैबो फिथाइ सामथाइफोरखो गोबां फुजाफ्रावबो बाहायनाय जायो बाहायनाय नुनो मोनो।
औ
फिथाइ सामथाइखौ बावो नङा होमबा आरो जों फिथाइ सामथाइ थाइनिफ्रायनो जोङो रांखावरिबो जोङो खामायनो हायो आरजिनो हायो फिथाइ सामथाइ फाननानै रां आरजिनो हायो बा गावबा गावनि जिउखौ दाना लानो हायो जिउ खुंनायाव सुबिदा जायो दा बेबादिनो फिथाइ सामथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बेसाद ज सामथायाखौ जायो जाबोला मोजां जायो देहाया थाजिम थायो हेलदि थायो बेखायनो फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जाय फिथाइ सामथाइफोरा न'आवनो जायो जागोन बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ आं आं सानो न'आवनो गायनांगौ आरो न'आवनो गायनानै जोङो मोनजायो नङा होमबा नोंथां
औ
दा फिथाइ सामथाइ दा नोंसोरनि गामिफ्राव बा नोंसोरनि न'खराव मा मा फिथाइ सामथाइ दङ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना
औ हागोन नोंथां प्राय मुफ्रामनायफोरानो जाहैबाय खान्थाल बेनिफ्राय थाइजौ लिथुखु नुयो ओमफ्राय जाम दा बोथोरनि साबाय जाम एनिफ्राय थालिर अ
औ - औ
बेफोरखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय नोंथांमोननि दा मा-मा गायो खोनथानो हागोनना नोंथां
औ जों जानावबो दङ थाइजौ दङ ओमफ्राय सुमफ्राम दङ आरो बेबायदि बिदिनो बोग्रि दङ बेफोर बेफोरबायदि फिथाय सामथाय फ्रा दङ आरो आरो बेबो बथोर बोथोर लाना बोथोर जायो बेफोरो दा समाव थाइजौ थाइजौनि बोथोर थाइजौ थायनाय बोथोर खान्थालनि बोथोर बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेफोर बोथोरफ्राव जों फिथाइ सामथाइफोरखौ जानाय थाङो आरो जों गामिफ्रावबो बा ओनसोलफ्राव बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ गैया नङा दङ आरो जानो थाखाय दङ बा बेबायदिनो सोरबा न' थानायखौ जानाय अनगायैबो फाननानै रां खाम रांखावरि आरजिगासिनो बा खामायगासिनो बेबायदिनो आं सानो फिथाइ सामथाया जोंनि जिउ खुंनायनि मोनसे राहा बायदि फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंबो जोङो जेरैबायदि रां आरजिनो हायो बेनिखायनो आं सानो फिथाइ सामथाइफोरखौ न'आवनो गायनांगौ मानो होनबा फिथाइ सामथाइनिफ्राय जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बेनिखायनो फिथाइ सामथाया जोंनि जिउ जौगानायखौ माने मदद होयो होननानै आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां
मादाव नोंथाङा बबे मोनसे फिथाइखौ बांसिन मोजांसिन मोनानो बिनि बागै फोरमायनो
आङो फिथाइ सामथाइनि गेजेराव आङो बांसिन सिन मोजां मोननाया जाबाय बे आं आफेल खौनो मोजां मोनो आपेलखौ नाथाय आपेलखौ जोंनि बे जायगायाव जाया नाथाय गुबुन जायगानिफ्रायबाबो फैब्लाबो बे आं जा मोजां मोनो आरो फिथाइ सामथाइनि गेजेराव ओ बेबादिनो गासैखौबो मोनो नाथाय मोजांसिन मोननाया जाबाय मोजांसिन मोननाया जाबाय आपेलखौ बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ बाहेरनिफ्रायसो फैनायखौ मोनजायो नालाय। जेनेबा काश्मिर बायदिनि
औ कश्मिर दार्जिलिं बेफोरबायदिनिफ्राय फैनायखौ नुनो मोनो आदसा नोंथां जोंनि नोजोराव बा नोंथाङा ओ बे जोंनि बर'फ्राबो माने थाइ सामथाइ निबो सोरबा दकान होनानै खुंगासिनो दङ। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो हास्थ लुबाय मोजां जादों ना माने अ बेखौ नोंथाङा एसे बुंनाहोलाय।
जेनेबा दखाना होनो लुबैनायफ्रा बिदिनो आरो ना दखाननि बागै होनदोंना?
अ दखानाव दखानफोराव फाननो बाजार खालामनानै ख'मला फाननाय बेफोरबायदि जोङो स'माजाव नुनो मोनो। बेबायदि फाननाया जोंनि थाखाय माबायदि मोजां जादों जायाखै बेखौ एसे बुंनो होनाय।
बिदिनो जोंनि जेनेबा बर'फोरा जेनेबा दखान होनानै जानो नङा। ओ। गोगाथावना बाथ्रा। जेनबा बेफोरनो हायो जेनेबा न'खर सालायनो बा न'खरनि ओ सुबुंफोरनो हेफाजाब होनो हायो बिदि गावबो ओमफ्राय गोरान लांनो हायो जेनेबा बाहेरफोराव ओंखारनानै बिदि फाननो हायोब्ला सुबुंफो फोरजों रायज्लायनो हायो। बा गावबो बा गियान बारायो लोगोसे रांबो खामायलांनो हाबाय बेबायदिनो जायखिजाया खामानि खौनो मावनो हालांगोन आरो देलायनि नोंथां बो बुंनो हागोन नामा फंनैसो?
अ फिथाइ सामथाइ बा जों मिथिगौ फिथाइ सामथाइनिफ्राय जों गोबां रां आरजिनो हायो नाथाय जोङो बेखौबो बुजिनांगोन जे फिथाइ सामथाइखो औ माबायदि खालामोब्ला मोजाङै साइन्स साइन्टिफिकै जोङो मोजाङै ओ जोथोन लायोब्ला फिथाइ सामथाइ खौ दोङो जुदि मोजाङै फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो आरजिनो रांखावरि खामायनो सानदोंब्ला जों बेखौ गोबां हाफ्राव माने गोबां माने बागान बायदि खालामना फिथाइ सामथाइनि बागान खालामना जों गोबां आरजिनो हायो अब्ला जों बेखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन। जोथोन लाब्लासो जोङो बिनि फिथाइखौ मोनगोन बेनिखायनो जों बे जोथोनखौबो जों माबायदि खालामब्ला साइनटिफिक मेथदआव जों खालामनानै जोङो गोबां माने गुबुन जायगाफ्राव जोङो ओ बेफार खालामनानै हरनानै दैथायहरनानै जोङो रां आरजिनो हागोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां जौगानायनि मोनसे जोबोद गिदिर मोनसे राहा जागोन आरो। बेखायनो आं सानो बयबो मानसि फ्रा जोङो फिथाइ सामथाइ बिथिङावबो जोङो रां आरजिनो हायो नालाय बेनिखायनो गोसो होब्ला आं मोजां था मोजां माने गोसोब्ला मोजां जागोननानै साननो आरो।
समा जाबाय ओ दोनथ'
अ अब्ला जागोन दे। अ दे जागोन दे नंगौ नोंथां। थां दोनथ' दोनथ'नोसै।
औ दे दे।